हेलौ नोंथां
अ खोनादों।
औ दा जोङो आबादनि सायाव रायलायगोन नङा होमबा?
अ नोंथां।
औ नोंथांनि नोंथांनि ओनसोलफोराव ओरैनो आबाद मा मा रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो?
जोंनिथिं मा-माइरं दं बांसिनो बांसिन माइरं माइरं खालामो माइरं नि आरो बेसरनि दं। दालिनि दं आरो मेल्ला बांद्राय बिसोरनो कमनफोरा बिसोरनो दं।
औ
नोंथाङा नोंसि नोंसिना गाया नामा आबाद?
जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलावथ' गोबां आबाद मावो जेरै दाथ'बो दैज्लां बोथोर नङा होमबा? दैज्लां बोथोराव दा ओ माइयानो गुदि होननानै फोरमाय जागोन आरो बेनि अनगायैबो मेसें दैज्लांफोरावबो जोंहा बायदिसिना मैगं थाइगं गायो जेरै जिंखा गायो, पथल गायो, मेस्ता दं नङा होमबा आरो जोंहा बिथिं दं बायदिसिना मेसेङावबो गायो दा जोंहा भिन्दि गायो जिंखा गायो दा जोगोनार बायदिसिनाखौ गायजोबो आरो दा दैज्लांनि हिसाबै जोङो नुनो मोनगासिनो दं। ओ पटल दं खोनादोंना नोंथां? अ पटल गायो, जिंखा गायो, लेस गायो दा दै ओ मेसें बोथोराव जोंहा गोरान रानसावाव जोंहा ओ ओनसोला एसे रानस्राव नालाय बेथिं जोंहा जोगोनार, मुला, लाइ लाफा फालें बायदिसिनाफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो माइनि अनगायै दा आरो गोबां गोबां आबादफोर दं खुसेर आबाद बागान दं थालिर बागान दं बेफोर दं आरो। बे नोंसोरनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि आबादनि नुनो मोना नामा?
औ जों जोंनिथिं बिदि बि बिदिया खम दं दंनाया जायखिया खम बिदिनो माबा माबाफोरनो गयफोरनि दं गयनि दं थालिरनि दं। उमफाय बेसर दं आलु आलुनिखौथ' गायखायो गासैबो।
औ औ नंगौ।
आलु बान्दा कबि इदिफोर न नोंथाङा खिथानो हागोन माने आजिखालि जुगाव आबादिया आबाददों मा मा मा खाम मा मा मारै मोजां खालामनाय मारै रां खामायनो हायो आबादजों बेखौ खिथानो हागोन?
औ आजिखालिथ' आबादजों आबादानो गुदि सिनस्रि होननानै बुंनांगोन आबादनि आबादा जोंनि आसामानो जा भारतआनोानो जा बे आबादानो जाबाय गुदि सिनस्रि महरै खामानि मावो जोंनि ओनसोलानो जा भारत हादरनि जिथु आइ खामायानो जाबाय जोंनि आबादानो आबादनि जोहैनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आबादारिनिफ्राय जोंहा नोगोर सोहोर बायदिसिनानि दा जानाय लोंनायखौ सब गासै जों बुथुमनो हायो आरो माने नोगोर सोहोराव जोङो दैथायनो हायो बा गुबुन ओनसोलाव जोंहा फिथायनाय जा जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोन्दों गोबां खुसेर आबाद मावो बे खुसेर आबाद बेखौ गुबुन गुबुन जायगायाव दैथाय हरगासिनो आरो थालिर दं थालिर बागान दं थालेडनिफ्राय गोबां जायगायाव फोथाय दैथायहरो जा दं आरो लोगोसे आबाद होनोब्ला जोंहा बेल' आबाद नङा गुबुन गुबुन बायदिसिना आबाद नुनो मोनो जे बायदिसिना मुवा जिब जुनार फिसिनाय मोनसे आबादावनो गोगलैयो खोनादोंना नोंथां दा जेरै गुसेर बागान दं गुसेरखौथ' फोथायहरो आरो गय दं गयखौबो गोबां गोबां जायगायाव जोंहा दैथायहरनाय जायो बेनिफ्राय गोबां रां मुलाम्फा जायो आरो आबाद हिसाबै बुङोबा जबां दाउफोर फिसिनाय नुनो मोनो जेरै ब्रयलार होनना बुङो जोङो बेबो मोन मोनसे आबादावनो गोगलैयो बे आबाद गोबां गोबां ओनसोलफोराव आरो भारतनि आसामनि बाहेर नङा आसामनि सिङाव थानाय जि ु ओनसोल जेराव जेराव नांगौ जायो बेयाव जोङो फथाय हरनायखौ नुनो मोनदों आरो
खोनादों नोंथां
औ खोनादों
बेबायदि नोंथांनि ओनसोल फोराव बायदिसिना आबाद नुनो मोना नामा जे बेनि अनगायै आरो गोबां आबाद आरो नोंथाङा बे आबादखौ मावनायफोरखौ नुदोंब्लाबो मा आदबजों बा माबायदि आदबजों मावनायफोरखौ नुनो मोनदों आदबफोरा माबायदि मिथिगोन ना नोंथाङा
अ खोनादों जेनेबा आजिखालि नोंथाङा होनदों बे बेलेग बेलेग गायो फसारफोर माबाफोर जायखि बिनिबो बेलेग बेलेग रोखोमनि दं जायगायाव नोंथाङाथ' खोनादों गोसोम ओंखाम मोननाय गोसोम माइरं गोसोम बारखौदुं नुबाय बेयाव जोंनि आसामावथ' बांद्राय गाया जेखि दं जेनेबा आफार आसामाव दं मेघालया दं बेलेग बेलेग जायगायाव दं बिनि बांद्राय गायलाबायाया जेनेबा जों मैखुननिबो दं आजिखालि मैखुननिबो खालामो मानसि इ न'फोरावनो मैखुननिबो आबाद खालामो जेनबा जों बेयाव न' न' जिरायनो रां खामायनो हायो बिदिनो नाव बिदिनो आरो जों उनाव आजिखालि नुदोंना बांसिन आबादफोरावनो जाय जाय द जों बाजाराव थांबाथ' बांसिनानो माबा मुलि होनाय नुयो फोरादों ना बिदि मुलि होनायखौ बान्दो जानाङा जों हिसाबाव जों गावनिनो आबाद आबादाव माबा फिथाइ सामथाय जायखिजाया माबाफोर गावनो गायनानै थानांगौ
जि जि
ओमफ्राय एसे फोरमायबावदों मानो मुलिखौ मुलिखौ होयो मानो आबादफोरा मानो मुलिखौ एसे खिथानो हागोनबा
औ औ नोंथां खोनादों नोंथां दा आबाद मावो होनोब्लाथाय जोंनिया ओ आथिखालाव गोबां आबादफोरखौ जोङा टेक्न'लजिजोंसो मावनाय जायो नङा होमबा आजिखालि गोबां ओ नाथाय आबाद दैखांब्लाबो जों गोबां अर्गेनिक हिसाबै मावनायखौ नुनो मोना आरो। नङा होमबा जेरै गोबां हाइ टेक्नलजि बाहायनाय जायो। गोबां मानसिखो खम बाहायनाय जानायखो नुनो मोनना मोनगासिनो दं आरो जोङो ओ जेरै गुसेराव मावोब्लाबो जायखिजाया मोनसे मावोब्लाबो गोबां मेसिनफोरजों हाग्रा सैनायखौ नुनो मोनो माइ गायनायखोबो जोङो माजों नुनो मोनो मेसिनजोनो नुनो मोनो। खोथियाखोबो जोङो मेसिनजोनो फुनानै ओ गायनायखो नुनो मोनो। नङा होमब्ला? आरो हाग्रा फोथैनो होनब्लाबो जोंहा मुलि बाहायनाय जायो दा मुलि बाहायनायनि जाहै जा गोबांबो खहाबो जायो हाफोरा। खहा जानो हमो लासै लासैनो जोङो जायखो जोङो
उम।
हा खुरखानायबो होनना बुंनो हायो आरो। गोबां आरो ओ हासार बाहायनाय जायो जोंहा रा सायनारि हासार बाहायनाय जायो बा गोबां हाफोराबो ओ गेब्रेंनाय जायो आरो हा गेब्रेेंनाय जायखो जोङो हा खुरखानायबो बुंजागोन।
औ
बेफोरबायदि नुनाय नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदि आबादाव बे बायदि जोंहा मावनायनि थाखाय एसे एसे हाफोरखोबो गेब्रेंनाय जालांनाय नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा नोंथांनि बेफोरबायदियाव बेफोरबायदि आबाद मावोब्ला माबायदि आदबफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथां बेफोरबायदि हाइ टेक्न'लजि बा बिरोंदामिन फोरनि जिथु आर्टिफिसियेल बेफोरखौ बाहायनाय जायो नामा?
अ दाथ' जोंनि टेक्न'लजि इउस खालामो दिग-टेक्न'ल खालामबा माने जोंनि खामानि खस्थ'आबो खम जागोन उ-उनाव मोजां आजिखालि बेसेबां टेक्न'लजि इउस खालामगोन नों बेसिबांनो मोजां जागोन माबा बे नोंनो फिफां लाइफ फिफां ला नुनानै आबाद आबादाव नोंनि नुनायफोरा फिथाइ सामथाइफोरा बांसिन मोजां जागोन बां टेक्न'लजि इउस खालामबा। जेनबा जों जेनेबा जेनेबा एगजामपोल लादो जों दस बिगानि माबा खालामनोनो दस बिगानि आबाद गायनो जेनबादेन हारसिंथ' हानाय नङा ना खस्थ' लागोन उनाव नों मानसि लाबाबोथ' नों रां बुरजा होबा रां बुरजा होबासो मानसि लानांगोन नों। जेनबा बेखौनो आजिखालि टेक-टेक्न'लजि इउस खालामनानै नों बुरजा बुरजा आबाद बानायनो हागोन जेनेबा नों। बेलेग बेलेग रोखोमनि बानायनो हागोन नों टेक्न'लजिजोंनो आजिखालिथ' बै नों जेनेबा नों न'आव दं नोंनि नोंनि नोंनि हायाव मा जागासिनो दं नोंनि आबादा आबादा माबायदि जागासिनो दं दिखौथ' नायनो हायाना। जेनबा नों नआव दं होमबा जे आजिखालि मोनसे टेक्न'ल'जि इउस खालामनो हायो जों जेनेबा ए आइ फोर होननानै ए आइ खौनो जों टेक्नलजिखौ लाबोनानै जों आबादाव जों मबाइल मबाइल मबइलनि निफ्रायनो नायनो हागोन जों मारै जागासिनो दं मारै जायाखै। बिसिनि आरो माने माने बाहाय बिगियान बाहायनांगौ माबायाव आबादाव।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ
नंगौ नोंथां जोंनियाव दा आ-आबाद आबाद हिसाबै आ बे आबादनि आ खेथ्रआवनो जोंनि बे ओनसोल बा गुबुन ओनसोलावबो नुनो मोन्दों बायदिसिना ओनसोल लानानै ओनसोल आबाद फोरखौ मावनाय नुयो ओ जेनेबा स्ट्रबेरि आबादफोरखौ गोबां मावनाय नुनो मोनदों। स्ट्रबेरि आबादा जोबोद मुंदांखा जादों रैमालि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो एसे। ओ आरो खमला आबादफोरखौबो जों मावनाय नुनो मोनदों बे ओनसोलफोराव आरो गोबां थालिर बागान खालामनायदों गो बां खुसेर बागान खालाम नुदों बेफोराव जोंहा बुहुत मुलाम्फा जायो आरो आरो गोबां गोजान जायगासिम जोङो बेफोर खौ दैथायहरनो हायो आरो नोंथां बेफोरखौ मावोब्ला एसे ओ नोगोद नोगोद आबाद जायो आरो नोगोद माने नोगोद धोननि आबाद जायो आरो जोंहा जेरै माइफोरफोरखौनो जों गोबां बिगा बिगा गायनाय नदों बे माइफोरखौनो जोंहा दा बे ओ बे हाद बे रायजोनिफ्राय गुबुन रायजोआव दैथायहरनानै जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो
न' नोंथाङा एसे माबा माबा बै आजिखालि जेनेबा जों बबेबा बबेबा आबादखौ जों गावनि हायाव गायनो हायाना जेनेबा जों आसामखौनो लाना लादो आसामाव जों बबेबाबा आबादखौ जों गायनो हाया मानो बिनि खारना मा
फोरमायबावनाय नोंथां खेबसे
जेनेबा जों जोंथ' माइरं गायो जेनबा जेनेबा जों ज माइ गायो जों जेनेबा बेलेग बेलेग जेनेबा ओ बबा बबा बुस्थु जों गायनो हायाना जोंनि हायाव जों जेनेबा आफ एपेल एपालखौ लानानै नायदो नों आ आफेलखौ लानानै
औ औ औ औ औ औ औ बे बेनि जाहोनानो जाबाय नोंथां बे बेनि जाहोनानो जाबाय जोंनि हानि हानि ओनसोल ओनसोलफोरनि जोंनि हाया बे एसे हाजो बायदि नङा समान समान जायगा जायो नङा होमबा समान जायगाफोराव जा एसे अन्थाइ हा अन्थाइ हा थादेरनाय नुगोन जाहा थाथेननाय नांगोन बेवहाय अन्थाइ बायदि थानांगोन आरो दैफोरा सरग्लायनाय जानांगोन इसोर बे हासार गोनां फुलुं हा बायदि थानाय जानांगोन गासैबो हाया बेवहाय मिग जानानै थानांग नङा होमबा जेखौ जोङो
औ
ओ बेफोरबायदि जानांगोन जेरै जोंनि ओनसोलावनो गोबां गोथौ जायगाफोराव गोसोम हा थायो बेफोर गोसोम हाफोराव जोंहा फाथो फोनाय जायो
उम
जेरै बरपेटा डिस्ट्रिक्टफोरावनो जा जोंनि ओ बेफोर जायगाफोराव गोसोम गोसोम हा फोराव जोंहा जहा फाथोनि आबाद जायो हुन आबादफोरखौ मावनाय नुनोन बेलेग बेलेक ओनसोलफोराव
उम
समा नोंथां समा नोंथां बारबायना दिनै गोजोननाय थाबाय नोंथां सम होनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
औ अ